नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बर'फोरनि औ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला बर'फोरनि हारिमुनि बागै राय ज्लाय जागोन ना?
औ रायज्लाय
औ औ नोंथां होमबा आं जागायनोसै नङा होम औ बिदिनो जोंना बर'नि हारिमु होननानै बुङोबा ओ बेवहा बेवहाय फैयो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना नेम खान्थिफोर दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय नंआ होनबा नोथां? औ गिबियावनो बुंगोन आङो जोंनि बर' आइजो एबा हिनजावफोरा सि जोम दानाय लुनायाव याव जोबोद आखा फाखा नङा होनबा नोंथां। बर'फोरनि समाजाव मोनफ्रोमबो न'खराव खमैबो जरासे हिसानसालि नुनो मोनोमोन। गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा आर'नाइ रेगे रेगां फालि सा द्रियारि दायो नङा होमबा बर' आइजोफोरनि सि जोमफोराव ओ एरखांजानाय आगरफोरानो जाहैबाय मा होनदों दाउथु आगर फारौ मेगन मुफुर आफा दावराइ मोख्रेब थाइगिर बिबा बार आरो हाजो आगर आरि आरो हाजो आगर बायदि बायदि। आर'नाइखौ आरोबाव आर'नाइ दङ बर'फोरना आरोबाव गामसा दं आर'नाइखौ खौ बर'फोरा मान बावनाय एबा सिबिनायनि नेरसोन महरै बाहायो नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो बर'फोरहा गावनि आंगो मोसानाय दं रोजाबनाय दं दामग्रा दे फेग्रा आगजुफोर दं बेनि अनगायैबो दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि मादाव जाहैबाय खाम सिफुं सेरजा जथा हारमुनियाम जाबख्रिं थरखा बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव थ थानाय मोसानाय रोजाबनाय दामनाय देनाय आरि रिंगु दामसा महरगिरिफोरनि बागै गोबां सावरायनायबो नुनो मोनो मोसानाय रोजाबनायबो नुनो मोनो मोनो खोनानोबो मोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां बिदिनो बर'फोरनि मेथाइखौ आं मिथिनाय बादिब्ला थाम बाहागआव राननाय जादों आरो बेफोर मा मा आरज मेथाइ खुगा मेथाइ आरो गोदान मेथाइ आं मिथिनाय बादिब्ला आरो नोंथां आरो आर'ज मेथाइफोरा जाबाय खेराइ आर'ज आर'ज मेथाइनिबो बाहागो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों लेखाफोराव फरायनानै गोदो मोननाय जादों आर'ज मेथाइफोरनि गेजेराव जाबाय खेराइ आर'ज मोन्थोर राय संनाय एबा देमग्लाय मेथाइ एबा दुखु एबा दाहानि मेथाइबो दं होननानै मिथिनाय जादों नोंथां खुगा मेथाइफोराव बैसागु मेथाइ हाबा मेथाइ आरो गथ' बुरखायनाय मेथाइबो दं होननानै गथ' बुरखायनाय एबा बखालि मेथाइ होननानैबो बुंजायो नोंथां बे खौबो दं होननानै मिथिना मोननाय जादों आरो दासान्दि मा गोदाने मेथाइफोरा जाबाय गोदान देंखोजों रोजाबनाय दासान्दिबो मोसानाय रोजाबनाय गोदान गोदान देंखो गोदान गोदान मेथाइ ओंखारो नङा नोंथां बेजों लोगोसे बायदिसिना फावथुना सर फुथिना सावथुन मेथाइ बेफोरबो जोंनि हारिमुआव गोग्लैया होमबा नोंथां औ बेजों लोगोसे औ देंखो खबाम बायदिसिना आदब खान्थिजों आबुं मोसानाय रंजानाय बर' गासैयावबो आबुं गासैयावबो दोहोनि नङा हबा नोंथां मोस रंजानाय गासैबो हारिमुवानो ओ आं मिथिनाय बादिब्ला बर नि मोसानायाबो मोननै रोखोमनि आरोखि गोजाम मोसानाय आरो गोदान मोसानाय नोंथां खेराइ मोसानाय एबा बैसागो मोसानायफोरा बर'नि गोजाम मोसानायाव फैयो होननानै मिथिना मोननाय जायो आरो बुरुमबा एबा सिख्ला मोसानाय एबा दस्रि दाय दाउस्रि देलाय मोसानायफोरा खेरायनि आदबै जानाय सुबुं मोसानायनिनो गोद गोदान मोसानाय होननानै मिथिना मोननाय जादों आरो नोंथां बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानायखौथ' बागुरुमबा मोसानायखौथ' जोंना बर'फ्रा बुहुम बिखायाव सिनायथि होखांबाय नङा होनोमबा जोंना जि रोजा ना बेसेबां बर' आइजोफोरा मोसानानै नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गाहाय दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौ खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदि बायदि नङा होनबा नोंथां आरोबाव नोंथाङा बर' फोरनि मोसानाय एबा दामनाय देनाय एबा गान्नाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै ओ मा मा मोनथिबावो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा ओरैनोथ' जों मिथिनायाव बर' ओ गोमो दखना गानो सानोब्ला गोजा गोजा द फास्रा एबा फालि लायो आरो हौवाफ्रा गामसा गानो आरो आर'नाइ लायो जों गस्ला गु गुफुर गानो हौवाफ्रा बेजों लोगोसे आथिखालाव ओ सुथाबनानै मोननाय ख'नानि एबा आर'नाइनि कट बादि गस्लाबो गान्नाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ आरोबाव नोंथाङा मा मा मिथिबावगो खिन्थानो हागोन
औ नोंथाङा जि ओ दा दा जि होनलांदों बे बेखिनिखौनो आंबो मिथिगौ जेरै ओ बर'फ्रा जोङो मोसाब्लाथाय मोसानो ओंखारो बैसागु बोथोराव जोङो मोसानो ओंखारब्ला थाय बिदिनो जोङो ओ हिन्जावफोरा ओ गोमो दख'ना आरो ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ खायो जानजियाव आरो गोजा फालि लायो आरो आरो जोङो खानाय खुफायावबो ओ खानाय खफायावबो बिदिनो गोजा बिबार थुनाय जायो आरो जोङो आरो हौवाफोरा गामसा गोथां आरो आर'नाइ
आर'नाय लायो बिसोरो गोदोनायाव आरो आर'नाइ आर'नाइ गस्ला गाननाय जायो औ बिदि बिदिनो जोङो बैसागु बोथोराव बिदि गाननानै मोसानाय जायो आरो आरो जोङो बिदि मोसानो थांब्लाथाय ओमफय मोसानायाव जोङो दांमग्रा देग्रा सिफुं थरखा हारमुनियाम लानाय जायो आरो आबसिं सेरजा जथा बे फोरफोरखौ जों लानानै मोसानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथाङा मायबाफोर मिथिबावो नामा
आं मिथिनाय बादिब्ला ओ बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि आइजोफोरनि जि दानाया जोबोरैनो ओ मिथिजाथाव मानसिफोरजों बर'फोरनि आगर बेजों लोगोसे बर'नि हारिमुआव फैबावो ओ बर'नि बायदिसिना ओ जोंनि मा होननानै बुंगोन बेखौ नेमखान्थिफोराबो फैबा नङा होनबा बर'फोरनि ओ बाथौ सिबिनाय एबा बर'फोरनि खेराय खेरायखौ नो बर' फोरनि देरसिन ओ दोहोरोम होननानै एबा बर'फोरनि देरसिन हारिमुनि नेरसोन होननानै मिथिना मोननाय जायो नङा होमबा। औ लोगो से सि दानाय जानाय लोंनायनि हुदा बेफोरबो बर' फोरनि हारिमुआव फैयो नङा हबा बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ जोंनि बर'नि ओ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' ओंख्रिनि गेजेराव जोंना बे अनला ओंख्रियानो बर'नि मेन आरो
ओ बेखौनो ओ अनलाजों दाउजों जानाय जायो आरो। बे अनलाजों दावजों जा बे जानायानो जोंनि बर' बर'फोरनि ओंख्रि आरो बे आरो जों बेखौ बानायनो थाखाय बे ओ बे अनलाांग्रिखौ जों बानायनो थाखाय ओ जोंनोथ' बिदि माइरं नांगौ जायो नालाय माइ रंनि गोनांथि जायो नालाय बे माइरं बेनि थाखाय जोङो ओ खुरै खुरैसे बा आदा खुरै बेफोरबायदि माइरं लानानै जोङो बेखौ दसे सोमनानै दोननांगौ जायो आरो। दैयावहाय बे बेखौ सोमनानै जोङो एसे रुइब्लाथाय बेखौ बोखांनानै जों खिरखा बा माबा मोनसे आइजेंआव जोङो बेखौ बिदि फोराननानै दोननांगौ आरो दसे। जाहाथे बिनि दैया सर'लाङो। बेनि उनाव जोङो बेखौ दैया सर'ब्लाथाय जोङो ओ देनांगौ जायो दिन दिंखि ओ दिंखि बा उवाल बा बिदि मिक्सार ग्राइडार बेफोराव जोङो देनानै लानाय जायो आरो बेखौ।
नंगौ नोंथा
खांनानै जोङो बिदिनो सारायाव दै होनानै जोङो गोदौ होबाय थानांगौ। बेखौ ग्लब- ग्लब गोदौ होनायनि उनाव जोङो बे अन गुन्दैखौ बेयाव सारनानै होनाय जायो आरो। सारायाव बेयाव सारनानै होनाय जायो आरो आरो बे सारनाय समाव जोङो बिदिनो गारबा बा खोस्लि बेफोरजों जोङो एरनानै होनांगौ आरो नङाब्ला माने बेनि सिंनि थालानि माबायाव माने बिदि ओ गथा खाना थायो नालाय बेनिखायनो औ गथ थाजायो बेनि थाखाय जोङो एरनानै होबाय थानांगौ आरो।
औ
बेनि उनाव ओ जोङो बेयाव बेदर होनांगौ जायोना बेनि थाखाय जों बे बेदरखौ गिबियावनो एव-' फ्रामनानै लानांगौ जायो ओ एव फ्रामनायनि उनाव जोङो बेखौ बे गोदौबाय थानाय अनला ओंख्रियाव बेयाव जोङो गारनानै होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बे मोननैखौबो जयै दसे गोबाव समसिम जोङो गथा जानायावलासे जोङो बेखौ गोरोब होबाय थाना नांगौ बेनि उनाव जोङो बे बेयो एसे माने गथा जब्लाथाय बेखौ जोङो खांनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ अनलाजों दाउजों बिदि बानायनानै जोङो जानाय जायो आरो।
ओ ओंख्रि एबा गाननाय जोमनाय एबा बायदिसिना धोरोम सिबिनाय दानाय लुनायनि अनगायैबो जोंनाव हारिमु होननानै बुङोब्ला बेवहाय फैबावो बर'फोरनि हाबा हुखानि नेमखान्थि नङा होमबा? हाबायाव माबायदि गानो जोमो बेफोरबो फैयो नङा होमबा नोंथां? औ बर' बर' हिनजाव गोदानफ्रा माबादि गानो हौवा गोदानफ्रा माबादि गानो बेफोरबो फैयो नङा हबा नोंथां बर' हिनजाव गोदानफोर गानो होननानै बुङोब्ला जोंना गोमोोगाबनि दखना गोजा फालि आ आस सान सना बेफोरखौ गाननाय नुयो नङा होमबा हौवा गोदान फ्रा गुफुर गस्लाजों लोगोसे गोथां गाबनि गामसाफोर गान्नाय नुयो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दिनैनि रायलायनायखौ बेहायनो दोन्थ'नोसै नामा? नोंथाङा खोनादोंना? नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।